औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ आं माने नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायावसो सोंथि सोंनो सानदोंमोन।
औ।
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंखायोना?
औ दं ओरैनो।
औ माने नोंथां आथिखालाव जों मा मा राहायै रां आरजिनो हायो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ माने आथि आथिखालाव माने रां खामायनायनि बागै रां खामायनायाथ' गोबां माने रांखौथ' गोबां रां खामायनो हासै आरोना।
औ।
गोसो बायदि माने जाय जे जेखि हाया बिदिनो आथिखालाव रांखौ खामायनो हायो बेलेग बेलेग माने जायखि खामानिया फिसायानो जा उन्दैयानो जा माने बेखौ माने आथिखालाव उन्दैनिफ्रायनो गासिबो रां खामाय रांखावरि खामायनो हासै आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
माने राङाथ' जों सुबुंफोरनि गोनांथार गोनांथार नालाय राङा। माने रां गैयाब्लानो जेबो जाया माने रांखावरिया माने बिराद गोनांथा र आरोना रां रांखावरि गैयाबानो आथिखालाव माने रावजोंबो नायस जाया आरोना।
औ नंगौ।
रांखावरि थाबासो नोंखौ नोंखौ गामिनि सुबुंफोराबो मानसि बायदि नंगोन आरो रांखावरि गैयाबा नोंखौ नायस'ना नायसननाय नङा बिदिनो माने गामिनियाथ' बेलेग गावनि जाथिखौ खुरमाफोरानो माने रांखावरि थाबाल' नोंखौ खुरमा बायदि सानना लागोन आरो ना। रांखावरि गैयाबाथ' नोंखौ नायस'ना रांखावरिखौथ' गोबां खामाय बे गोबां राहायै खामायनो हायोना बेलेग खामायनो हायो जेरैहाय माने रां रांखावरि खामायनो न'आव थानायबाबो रांखावरि खामायनो हायो। आरो सोरबा सोरबा न'आव थायालासिनो न'आव थानानै खामायालासिनो माने बेलेग गोजान गोजान जायगाफोराव थांना खामायहैनो हायो आरोना।
औ।
जेरैहाय न'आव थानानै रांखावरि खामायनो हायो होनोब्ला न'आवहायनो जेरैहाय दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै माने रांखावरि खामायनो हायो फाननानै।
अ।
आरो आइजोफोराबो रांखावरिखौहाय खामायनो हायो। आरोना माने न'आव थानानै जेरैहाय जि दायो बेफोरनि गेजेरजोंबोा रांखावरि खामायनो हायो।
औ।
बे रांखावरि खामायनो खामायनो नोङो माने जखि रांखावरिखौहाय माने नों जेरै मेरैयैनो खामायनो हायो आरोना नों अबावहाय जेरैहाय नोङो जेरावबो थांनो गोसो गैयालासिनो न'आव थानानै रांखावरि खामायो। जेरै माने दखान होयो आथिखालावहाय माने दखान होयो। बेफोर दखाननि गेजेरजोंबो नों रांखावरिखौ खामायनो हाहैगोन आरो ना माने दखानाल' दखानल' माने मोजां जानांगोन आरोना बयजोंबो। माने बेलेग कास्टमार फयो कास्ट'मारफोर फैयोबानो बिसोरजोंहाय मोजाङै राय्लायनो नांगोन होनबासो नोंनि दखानफोरा दलांबासो नों रांखावरिखौ एसेनिफ्राय बांसिन खामायलांनो हागोन आरोना खोनादों ना नोंथाङा? ओं ओमफ्राय रांखावरिखौथ माने जेरै हौवाफो हैवा हौवाफोराबो खामायो हिन्जावफोराबो खामायो। नआव थानानैबो खामायो बोराइ बुरैयाबो खामायो खामायो आरोना बोरायफोरा जेरै नआव बिसोरथ गोजान गोजानाव थानानै रांखावरि खामायनो हाला नालाय।
औ
नआव थानानै जेरैह माने नफोरावथ आथिखालाव औवाफोराव बयनावबो थाखायो।
औ
औवाफोरजोंहाय जेरैहाय सेन जेखाइ सान साद्रि संग्राय बेफोरखौथ नांथारगौ नालाय जेरैहाय संग्राय गैयाब बानो जेबो जाया संग्रायफोरहाय माने माय माय जाव बुंनो नांगौ
माइरं जावनो नांगौ आरो माइरं सालिनो नांगौ सानज्रिफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों सोरबाथ बांसिनथ हेबनो रोङा नालाय बेफोरो माने हेबनो रोङैफोराहाय बायनानै लाङो आरोना बेफोरनि गेजेरजोंबो बोराइफोराबो खामायनो हायो। आरो रांखावरि खामानिया आथिखालावहाय गारि मथर सालायनायनिफ्राय रांखावरि खामायनो हायो जेरैहाय नोंनाव असे माने गारि गैयाब्लाबो बेलेग। फोरनिफ्राय भारा लाबोनानै खामायनो सालायनानै रांखावरि मोननो हायो आरोना। माने दानि अबावबा नोङो मोनसे जायगायाव थांनोथ दानि दिनावथ थाबायनानै थांला नालाय। ओइ बिनिखायनो गारि। गारिफोरखौ भारा हिसाबै सालायबाथाय नों बे गारिफोरखौ थाङो अबावबा माने एसे गोजान जायगायाव थांनांगौ दंबाथ नोङो गारि भारा लानांगोन नालाय। बे गारि भारानि गेजेरजोंबो गारि सालायनायनि गेजेरजोंबो रांखावरि खामायनो हायो आरो। मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय। बेफोरनि गेजेरजोंबो रांखावरि खामायनो हायो आरोना जेरैहाय नोङो मेथाइ। नोंनि गारांफोराहाय मोजां जायोब्ला नों मेथाइखौ रोजाबनानै। ओइ नोङो अबेबा कम्पिटिसनफोरावहाय बादाय बादिलायहैयोबा आरो नों। बे नोंनि माने गारांफोरा मोजां जायोब्ला माने नोंनि खन्नाया सुरगोनां मोजां जायोब्ला बेफोरनि गेजे गेजेरजोंबो नोङो रांखावरि मोननो हायो। मोनबोनो हायो आरोना रांखावरि मोननायनि गेजेरजों माने साथिफिकेट बो मोन साथिफिकेटबो मोनो। बैयो आरो नोंहाबो माने बयजोंबो मिथि जानाय जायो आरोना। माने बियो बिराद मोजाङै। जेनेबा मोसानो रोङो मेथाइ खननो रोङो आरो दामजु दामनायफोरावबो बिदिनो। दामनो हायो आरो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबों रां खावरि मोनो आरो जेरैहाय नों नआव बारि बागानफोर थायोब्ला नोङोहाय। जोगोनार आलु खांख्रिखला। बायदिसिना बेफोर आबादफोरखौ मावोब्लाथ बेफोरखौथ नोङो। सानफ्राम हाथाय बाजारफोराव लांबाथ नांखायो नालाय माने जानो नांगोन नालाय। अबेबा गोजान गोजान थानाय जायगाफोराव बेफोरखौथ। बेफोरखौ माने गायनो सुबिदा गैया नालाय। बेफोरखौ फाननानैबो रां मोनो आरो ना।
औ
आरो बिदिनो रांखावरि खौहाय माने न' सोरबा न'फोराव थानानै खामायनो हायो मानसिफ्राबो। गोजान गोजान जायगायाव खामहैनो गोनां जायो जाउनाव सोरबा फोर बिराद खस्थ'बो मोनो रांखावरि खामायनायाव माने गोरलै नङा आरोना खस थ'यैबो जायो माने खस थ' खस्थ' मावबसो नों उनावहाय ओ देरहा देरगालांनो हागोन नालाय। बिदि रांखावरि खामायनायावनो होननो सानालाय न-न'खरसो माने गैजा रोङि सुबुङाथ' माने जेबो रांखावरि खामायनायनि सुबिदा गैयाब्ला बे गोजान जायगायावबाबो थांनानै रांखावरिखौ खामायनो गोनां जागोन। नंगौना ओमफ्राय बेफोर रांखावरि खामायनो थांनायावनो नों बिराद माने हान्था मेला थांनायफोरावनो बिराद खस्थ' जालाङो आरोना जेरैहाय नों गारि गाखोलांनांगौ। हस हरसेजों सहैया हरनैजों सहैया हरथाम गाहाम सहैनाय जायगाफोराव खामानि मावनो थाङो। बेफोर रांखावरि खामायनायाव माने गोबां सुबुंफोरा थैनोबो गोनां जाबाय आरोना। माने सोरबा बायदियाहाय बुथार जाखुमानाय सोरबा बायदिया माने गिदिर गिदिर बिल्डिंफोराव थानायाव खामानि मावनायाव नाय माने गो बोरैबाफोर गोग्लै ए गोलैबाथाय माने नों थैबाय आरो ना लोगो लोगो।
औ
ओ आरो बिदिनो रांखावरि सोरबा बांसिनानो माने हथ दखानफोर लुनानै जोंबो रांखावरि खामायनो हायो जेरैहाय गानग्रा जिफोर बेफोरनि बेफार फालांगि खालामनो हायो खायसे खायसेया माने सोरनिफ्रायबो बायस'नानैहाय बेफार फालांगि खालामनानै हाजोफोराव फानहैयो आरो ना हाजो जायगाफोरावहाय बेफोरावथ' माने बांसिन आबाद मावनायनि ए माबाफोर थाया जायगाफोर थाया नालाय हाजो नालाय गोजौ गाहाय जायो।
औ
बेफोरनि गेजेरजोंबो रांखावरि खामायनो हायो आरोना। आथिखालाव गोबां रांखावरिखौहाय गोबांङैनो खामायनो हासै बेलेग बेलेग आदब खायदाजों खामायनो हायो जाय बायदि गोसि आरो माने खायसे खायसे मबाइलजोंबो रांखावरि खामायनो हायो आरो ना।
औ औ
जेरैहाय माने बे मबाइलफोरावहाय बे फेसबुकफोरावनो जेनेबा सर्ट भिडिअफोर सर्ट भिडिअ लाबोयो बांसिनानो दा माने न'आव थानानैनो मबाइलजों मबाइल बे फेसबुकफोरावनो माने रांखावरि गोबां आरजिनो हायो। माने एक माने एक अवामाबा ए सेकेण्ड बि दिअ' दुइ सेकेणड बेफोरनि अवान मिनिटफोरनि भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय बेफोर भिडिअफोरा माने मोजां जाबाथाय बेफोरनि गेजेरजोंबो माखासे दलार हाबो आरो ना। बेफोर दलाफोर दलारफोराहाय माने जोंनि इण्डियावहाय फैसा जाबाथाय गोबां मोनो आरो बे इउटुबावबो बिदिनो बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफोरानो माने थांना थाना थांनानै दङ आरो ना। रांखावरि आरजिनानै दं अ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो रांखावरि आरजिनायनि बागै।
औ आं बा गोदो आबै आबौनिफ्राय जुरिनोसै आरोना।
औ औ
जोंहाथ' जे गोदो आबै आबौमोना जाहैबाय एफा माने दानि जुगनि बायदि जौगानाय जुगबो नङामोन नालाय। जेनेबा न'आवनो जोंहा बयबो बर'फ्राथ' मिथिखायो बयबो जौ फाननानै रां आरजियो नङा होनबा नोथां? बि बेनो गुदि जाहैबाय बर'फोरनि रां खामनाय आरो हिन्जावफोरा न'आव थानाय समाव न'खराव दाउ अमा बिदिनो जिब जुनार बोरमा मोसौ फान आरि फिसिनानै फाननानै न'खरखौ सालायोमोन आरोना गोदोहाय। आरो आबै आबौमोना जाहैबाय न'आव बयहाबो औवा बारियाथ' थाखायो।
औ औ
बिदिनो आखाइजों हेबनाय आगजु नोंथाङा बुंनाय बायदि ओरै सानद्रि संग्राय। खेरखा बेफोरबायदिखौ न'आव जिरायनानै आरामनो बेनो हेबनानै म बाजार समाव बाजाराव फानहैयोमोन आरोना नोंथां।
औ
बे जाहैबाय आरो गोदोथ' हाफोराबो बिराद गोबां थायोमोन न'खराव। जानो लोंनोबो गोबां थाखायायोमोन थेवब्लाबो म जायफोरना सोरनाथ' बयनाबो थाजोबा नङा होमबा नोंथां। औ बेखायनो सोरबा सोरबा मा जायना दङ बिसोरो आबादखौ गोबां बानायनानै बिदिनो न'आव बोसोरसेनि जानो थाखाय लाखिनानै माखासे बेखौ बिदिनो फानोमोन आरो नङा होनबा नोंथां?
उम
औ बिदिनो रां खामायो आरो माने दानि जुगावथ' नायोबाथ' उम फारसेथिंनिफ्रायनो रां आरजिनायनि राहाखा। नों मोनसे फिसा बुस्थुनिफ्राय लानानै गिदिरसिम गाससिबो जोंनो जोङो रां आरजिनो हायो नङा होनबा नोंथां? औ गोरलैयैनो हायो न'आव थानानैबो हायो बिदिनो बाहेरायाव थानानैबाबो आरो खायफा खायफा एफा गोरों गोराफ्रा साख्रि मावनानै बिदिनो बायदिसिना मावनानै रां खामायो।
उम
उम बांसिनानो बि बिदिनो आथिखालावथ' आरो बांसिन मानसिफोरा न'आव थानाय नों खामायो बिदिनो मबाइलजोंनो बांसिन खामानिनायखौ नुनो मोनो माथो नोंथां बख्रि बाख्रि औ बिदिनो गोबां खामायो आरोना नोंथां।
उम
बिदिनो दङ आबादजों खामायो बिदिनो मबाइलजोंबो खामायो मबाइलाव बायदिसिना भिडअ बानायनानै बिदिनो आरो फिसा फिसौ बिदिनो आरो गोदोनि समाव थ' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो लुखायोमोन दख'ना बिदिनो फालि आर'नाइ बायदिखौ बेफोरजोंबो बिराद बिदिजोंबो माने न'खर सालायनो हायोमोन आरो ना गोदोनि समाव
औ
दाथ' बुंनो थाङोब्ला गासिबो रां आरजिनायनि राहायानो फारसेनिफ्रायनो ला थानानै आरो जाय जाय खेथि मावो बिसोरना आरो दाथ' दानि समावथ' बांसिन जोङो ओरै होओनसाव बांसिन गय बागान नुनो मोनोना हादान जायग गाफ्राव उम गय बागानफोरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंनि साइडआवथ' जोंनिथिंथ' बिराद गय बागानजोंनो बिराद रां आरजियो आरो बे गय सिङावनो थालिर थायो खमला थायो नारें लेबु थायो बायदि बायदि थायो आरोना नोंथां आरो बे गयनि गयखौनो हायाव फबनानै गायनानै आरो बेजोंनो फिसा फिसा जोलै खालामनानै फुलि खालामनानै बेजोंनो गोबां रां आरजिबावो आरोना नोंथां।
औ औ
जोंथिं बिदिनो गोबां रां आरजियो।
ओम औ
जोंना रायलायनाय समाबो जाबायदां बेखौनो दोनथस नामा नोंथां? औ दे जागोन दे नोंथां
औ
खुसि